औ'
खोनादों गोजोन फुंबिलि
नोंथांनिफ्राय नोंथाङा जुदि फ्रिबमोनदों फ्रिबाथाय लासे रायलायनोमोन माबा
औ फ्रि-फ्रियानो
फ्रियानो माने दिनैनि टपिकआनो जाबाय माबा खेला गेलेनाय बिदिनो आजिखालि खेला गेलेनायाव मा मा मोनदों बिनि खहाया मा बिनि मोजाङा मा खेला नङा खेलानि गे खेलानि सिङाव मेलला खेला दं जेनेबा जोंनि आजिखालि अनलाइन गेम्सबो दं। मेलला दं। एसे फंनैसो बाथ्रा फोरमायनो हागोन नों माने खेलादों मा मोनो
औ औ नोंथां खेलाजोंबा माने स्पर्टस बिदिनो स्पर्टस आ गोबां स्पर्टस थायो आउटदर थायो इनदर थायो सिङाव गेलग्रा थायो आरो बाहेरफोराव गेलेनाय थायो बिदिनो गोबां बाहेर फोराव गेलेग्रा गोबां स्पर्टस दं बिदिनो क्रिकेट जाहैबाय फुटबल जाहैबाय।
उम
बिदिनो भलिबल जाहैबाय बास्केट बल जाहैबाय बिदिनो काबादि जाहैबाय गोबां स्पर्टस थायो ना आरो बिदि स्पर्टसखौ गेलेबा माने फिट थायो मानसिफोरा बिदिनो मोजां जायो बिदिनो स्पर्टस फोरखौ गेलेबा फिटबो थायो आरो बिदिनो आरो जोंना इनदर गेमा गोबां इनदर दं बिदिनो बेडमिन टन बिदिनो माबा केरेम बिदिनो लुदुफोर बिदिनो गोबां गेम थायो आरो दा नोंथाङा बबे गेमखौ गेलेनो मोजां मोनो।
गासिबोथ' आजिखालिनि जुगावाथ' फुटबल खौ बांसिन गेलेयो।
औ
फुटबल गेलेयो औ।
औ
ना न'आव थाबाथाय बांसिन बायदि अनलाइन गेम्स गेलेयो अनलाइन माने अनलाइन कटबो दंना मेरला दं। बिदिनो आजिखालि अनलाइन स्पर्टासो जा बारायगासिनो दं जेनेबा नोंथाङथ' खोनादों इस हेलौ अ खोनादोंना नोंथां?
औ औ
नोंथाङाथ' खोनाखादों इ स्पर्टस होननाय आजिखालि बिजों बारायगासिनो दं। बेयावबो जा कम्पिटिसन जागासिनो दं। इस्पर्टसल' नङा जेनेबा नों आजिखालि फुटबलफोरावनो नायनो जा कम्पिटिसन जागासिनो दं फुटबल ल' नङा
औ
जेनेबा बेयावबो कम्पिटिसन दं बेनि थाखायनो जों खेलाखौ गेलेनांगौ जाख फोराबो मोजां जायो जोंनि माथायाबो मोजां होगोन जों फरायनायावबो गोसो गोसो गोसो होगोन।
औ औ
बेखौनो गेलेनांगौ आंनि हिसाबैथ'।
औ
ओनबाबो जेनबाखि नों आं जि होनदों बेयाव अनलाइन गेम्सखौ गेलेनांगौ गेम्सन्सखौ गेलेनांगौ लिमिटाव गेलेनांगौ जिखिजाया। अनलाइन गेम्सफोरखौ जेनबा अनलाइन गेम्स आ नोंनि जायखिजाया माइन्दखौ सार्प खालामो नोंनि नोंनि प्रब्लेम थिंकिं एसे माबा साननायखौ बेलेग बेलेग साननायखौ नोंनि बाराय होयो नोंनि अनलाइन गेम्स आ बिदि नङाखि नों गेलेबाय थानांगौ अनलान गेमसखौ नों खम गेलेनांगौ। बिदिनो हायोबा एक घन्टा दुइ घन्टाफोरल' गेलेनांगौ सान सानसेयाव। बांसिन आउटदर गेम नोंथाङा जे होनदोंमोन आउटदर गेम आउटदरखौ गेलेनांगौ नोंगौ।
उम।
नोंथाङा एसे माबाफोर बुंबावनो बा?
औ नोंथां। नों नोंथां दानि बुंखाबाय नोंथाङालाय दा माने इदिनो गोबां गोबां खेलाफोराव गोबां गोबां इदिनो कम्पिटिसन थायो। जेरै फुटबल फुटबलाव जेनेबा बांसिन कम्पिटिसन थायो। ओरै ओम फुटबलफोराव बांसिन कम्पिटिसन माने बुरजा बुरजा माने प्लेयार्स गोनङ आव बांसिन माबा कम्पिटिसन थायो ओरै नों माने एसे स्पर्टसफोराव मोजां गेलेबा नों इदिनो ओ गामिजों गामि गेलनो हागोन आ रो इदिनो इदिनो सिटि माने इदिनो गोबां गोबां जायगाजों गेलेनो हागोन आरो इदिनो देरहालांबाय थाबा मोजां गेलेबा द्रिस टिआव थांगोन डिस्ट्रिकआव ओमफ्राय एनि उनाव स्टेट लेभेलाव थांगोन फाय बिदिनो मोजां गेलेलांबाय थाबा इन्टारनेसनेल लेभेलावबो थांनो हागोन इदिनो आरो दा नोंथाङाथ' बुंदोंमोन माने इदिनो अनलाइनस गेम फोरफोरखौ गेलेबा माइनडआ थाब जायो। औ दा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा बबे अनलाइन गेमखौ मोजां मोनो नोंथाङा?
आंनि आंनि हिसाबावथ' मेरला दं जेनेबा नों आजिखालि साननानै ला नों जुदि लोगोदों गेलेनोबा लोगोदोंबो नों एसे गेलेनो हागोन जेनेबा हारसिं गेलेनो बा हारसिंबो गेलेनो हागोन जेनेबाानो आं एसे फोरमायनोसै जेनेबा मेरला गेमस दं जेनेबा कवलिडटि होननाय खोनाखादों नोंथाङा? कल अफदिउटि मेर मेरला दं पाबजिफोर मबेल एम मबाइल लेजेन। फोर दं मेरला मेरला गेम दं जेनेबा लोगोफोरजों गेलेनोबा गेेनसेनो बेक्ट जुदि नों एसे बोरै बा माबा हारसिंनो वर्ल्डखौ ट्रेभेल खालामनो लुुबैबा गेनसेनो बेक्टफोर गेलेयो मेरला दं फर्ट नाइट दं। नों एसे नों गावनि आरो माइन्दखौ एसे बारायनो लुुबैदोंबावो होमबावोमोनबा एसे बेलेग बेलेग प्रब्लेमल्भनो लुगैदोंब नों माइनड्राख्राफोर गेलेनो हागोन। गावनिनो न'फोर बानायनो हागोन बेलेग बेलेग दं गेलेनांगौ जेखिया लिमिटाव गेलेनांगोन नों। गावनि हिसाबै लानानै गेलेनांगोन साननो रोंनांगोन गावनो। सानसेयाव सानसेयाव एक घन्टा दुइ घन्टाल' गेलेनांगौ बिदि बिदि नङा खि गेलेनांगौल' नों अभार गेलेनाङा ना। लिमिटआव गेलेनांगोन होना लिमिटआव गेलेबा नों नोंनि माइन्दआ मोजां जागोन। नों बांसिन गेलेबाथाय नोंना खहाबो दं। नोंनि मेगनाबो गाज्रि जानो हागौ।
औ।
उनाव नों बिजिनो आरो नोंना बि सा नों फरायनायावबो गोसो जानाय नङा नोंना। बेखौ गेलेबाय थाबा बेनोसै आरो। नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन मा नोंथाङा मा गेलेयो। औ।
औ दा नोंथां नोंथाङाथ' बुंखाबाय इदिनो गेम गेलेबा माने खहाबो थायो इदिनो माने जोंना बेनिफिटबो जायो। ओरै माने दा जों नोंथाङाथ' बुंखाबायमोन गेमफोरखौ गेलेबा माने। इदिनो माइन्दा‌ सार्प जायो इदिनो डिसिजनसफोर थाब लानो हायो इदिनो जेनेबा जों गेमफोराव ओरै ओरै थांनांगौ माने मासे खालामनांगौ जायोना गेम फोराव इदिनो माने जों। बेफोरखौ गेमाव रोंबाबो माने जों आसलियावबो रियेल लाइफ वाबो माने दैडलि लाइफआवबो बिदि डिसिजन लानो हागोन आरो ना थाबनो। आरो जेनेबा जोंना दा। नोंथाङाथ' बुंदोंमोनदि माइ गेमखौ मोजां मोनो आं नोंथां गेम थ' आं बांद्राय गेलेया होमबाबो गेलेबाबो लोगोफोरजों गेलेबा जेनेबा इदिनो पाबजि बिजि एम आइ फोर गेलेयो आरो मालाबा मालाबा मबाइल लिजेन फोरबो गेलेयो आरोना ओ बिदिनो लोगोफोरजों इयाव थ मबेल एजेन गेमफोराव माने बिदिनो साबा साबा गेलजायो बिदिनो पाबजिफोराव साब्रै साब्रै गेलेेजायो इदिनो माने लोगोफोरजों माने इन्ट्रेस्ट थाबा गेलेनो मोजां आरो ना माने लोगोफोर इदि थाबा मोजां जायो
उम जों बे बेलेगनिबो लोगो मोनो अ
औ औ
जों मानि अ अ अ बुंनो सानदों नों लोगोबो बानायनो हायो। जेनेबा जों बेलेग बेलेग हादरनि लोगोफोर बानायनाय जों गेलेनायजोंनो। बेलेग बेलेग हादरनिफ्राय जों बेलेग बेलेग एसे बेलेग बेलेग आयदियाफोर लानो हागोन गेलेनाय जेनेबा नों एकजामपोलाव जोंनि भारत हादरनिफ्राय जों चिन हादर जेनेबा चाइना हादरफोरदों जोंनि बेलेग बेलेग हादर दं बेयाव नों बिदिनो कानेक्सन बानायनानै नों जोंनि आयडियाबो लानो हागोन बिसिनिफ्राय उम बेल नङा जों गेमजोंनो मेरला आयदियाबो लानो हायो जों बेलेगफोरजों मोजां माने बे गेमा गेलेनांगौ हिसाबै आरो बेल नङा बां बांसिन आंनि मथे आउटदर गेम्स गेलेनांगौ बांसिन बि नों जि हायो जेनेबा कार जेनेबा एथलिकफोराव नाय नों लं जाम्पफोर गेले माबाफोर गेले गोहो दं खारनो हागोन नों एक्स मिटार ए क बिदिनो माराथन रेस बिदिफोर गेलेनो हागोन नों। आंबोथ' आंनिमथे बांसिन माबा गेलेनांगौ आउदफोर गेम गेलेनाय साबसिन जागोन होनिबाथ भलि बल गेलेया थेखनिं फोरा मोजां जागोन नोंना।
औ
बिदि गेलेनाया साबसिन जागोन। उनाव आरो बिदिनोथ' जाखायो स्कुल आजिखालिथ' स्कुलफोराव फोरोंखायो गेलेनायफोरखौ मारै गेलेनांगौ
औ औ
उन्दैनिफ्रायनो
औ
उम नोंथां ओरैनो माबाफोर गेलेयो नामा आउदर गेम्सफोराव?
ओ नोंथां जों आ गामिफोरावनो इदिनो गेलेयो माबा भलिबल गेलेयो जों गामियाव इदिनो मालाबा मालाबा क्रिकेट गेलेयो इदिनो फुटबलबो गेलेयो इदिनो माने माइन्दआबो फ्रेस थायो स्ट्रेसफोरबो फैया माने इदिनो आइ आथिं आखाइफोराबो मोजां जायो माने एसे फिट थायो। दा बेल' नङाखि जोंना बेफोर गेमल दं गोबां गेम दं जोंना जेरै जों बिदि दै दैफोरावबो माने जों स्पर्टस खालामनो हायो। वाटार स्पर्टस बिदिनो सुइमिं थायो इदिनो गोबां माने जोङो बिदिनो रेस्ट खालामनो हायो सुइमिं रेस्ट ओमफाय इदिनो गोबां गेम थायो आरो ना जों बेफोरावबो मोजां गेलेनो हाबा जोङो बेयावबो दावगायलायनो हागोन बिदिनो जोंना सुइमिंङाथ बांद्राय कम्पिटिसन गैया नालाय
उम
सुइमिंआव बांद्राय कम्पिटिसन गैया इदिनो माने मोजां मोजां दावबायलांबाय थाबाय इदिनो नों मोजाङै गेलेबा इन्टारनेसनेल लेभेलाव थांनो हागोन नेसनेल लेभेलाव थांनो हागोन। बिदिनो मेडेलफोर मोनगोन बिदिनो एवार्डफोर मोनगोन आरो
औ
दा नोंथाङा फंनैसो बुंनो सानदोंमोन नामा?
ओम दा मोजां दायो मोजां मोजां गेलेनांगौ ओम पस्टजों रांबो खामायनो हायो बे नों मोजां गेलेबा दा आजिखालि नों जेनेबा ला मेलला फुटबलार दं क्रिकेटार दं मेलला दंना सुइमिं गेलेनांगौ नो दैनि गेलेनांगौ। नों बिजोंबो रां रां उथायनो हायो नों मोजां गेलेबाथाय नोंखौ आरो मोजां मोजां रां रां होगोन नोंनो। बेल' नङा नों बिदि आजिखालि अनलाइन अनलाइन गेम्स गेलेनो हादोंबो बेजों रां खामायनो हायो अनलाइन स्पर्टस गेलेनायदोंबो स्पर्टस गेलेनायदोंबो नों रां खामायनो हायो।
औ
माने हायोबा नों एसे गेलेनांगौ मालाबा मालाबा बेनोसै ओम उनाव
दा नोंथाङा माने अबे गेमनि स्पर्ट्स होननो सानदोंमोन?
अन मानि अबे गेमनि स्पर्ट्स मानि?
औ माने नोंथाङा माने माबा मोनसे गेमफोर गेलेयो नामा? बिदिनो मबाइल गेमफोर
अ मबाइल गेमफोराव नों आजिखालि नों बेयावबो रां खामायनाय जेनेबा नों माबा साननाय लोगोफोर थानांगोन एसे नोंना जेनेबा आजि खालिथ खोनाखादों नोंथाङा बै बिजि एम आइ नि स्पर्टस होननाय बेलेग बेलेग दं। बिदिफोराव नों रांबो खामायनो नों मोजां गेलेबाथाय नों मोजां सेलेकसन मोजां सेलेक्सन जाबा नों इन्टारनेसनेल लेभेलाव थांनानै गदिर गदिर रां खामायनो हागोन नों बेनोसै आरो उनाव नों आउदार ओम आउदर गेम्सनि नों रांबो खामानो हागोन अ
अ दा नोंथां टाइमाव समथ' जाबायमोन।
अ
औ दे होमबा नोंथां गोजोन्थों।
अ